हेलौ थां
ओ ओ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों ओ
माबोरै खबर सबर
खबरा मोजाङानो दे
अ गायनाय फुनायफोरा बोरै नोंथां
गायनाय फुनायाबो जोंहा दा गायथ'नाय जायाखै जानाया
अ दैनि आंखाल नामा
ओ
दैनि आंखाल नामा दैनि
औ बिदिनो बुंजायो मानोना अखाया आगोदा बिराद खरा नांगासिनो दं
औ गर'म थारना
औ
खबरथ' मोजांखादा नोंथां
औ मोजां
जाखांबाय
जाखानाया औ जाखांबाय आं
मा ओंख्रि जानायमोनबा
जा ओंख्रिया माबासोमोन ओ इदिनो जोगोनारजों ब्रयलारमोन
अ ओमफ्राय नोंथां नै आं नोंनाव खल हरनायनि जाहोनानो जादों माने मोनसे ट्रफि लानानै खल हरदोंमोन आरोना माने कलेजाव एसे प्रजेक्ट हरदोंमोन नोंथां खोनादों दा नोंथां
औ औ औ
माने कलेसआव प्रजेक्ट हरदोंमोन आरोना माब दै मा मानि मा मानि नि जाहोनाव दै गुबुंनाय जायो आरो बेखौ बोरै साफा खालामनांगौ बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों मिथिनाय बेखिनिखौ
अ हागोन दे हागोन दै गुबुंनायाथ' गिबियाव बुंनो सानोबा जों मानसियानो गुबुंहोयो नङा होमबा मानसिनि माखा माखासे गाज्रि आखल आखुनि माखासे गाज्रि ओ खामानि मावनायनि थाखाय दैया बिराद गुबुंङो ओ गिबियावनो दै गुबुंनाया मानि थाखाय जायो होबा जों मानसिफ्रा जोेन जों माखासे जानाय प्लास्टिक पुस्टिक माखासे गोसोआव गेसाव गोफोन फिथाइ सामथाइफोरखौ जों गासिबो खायसे सुबुङा बांसिन सुबुङानो दैयाव गारनायनि जाहोनाव दैया बिराद गुबुङो जायनि जाहोनाव आरो बेनि अनगायैबो दैया माखासे गिदिर गिद जि दारिमिननिफ्राय गोबां माखासे गिदिर गिदिर दारिमिन जेरै बे मा मा होनो गिदिर गिदिर फक्ट्रिफोरनिफ्राय कारकखानाफोरनिफ्रायनाय बायदिसिना ओदिनो ओ ओ ओ दै द-द-दै लेथ्राफोरा एबा गारज्रि नि द-द-दै लेथ्राफोरखौ डाइरेक्ट ओ ओ लो ओ बिलो बिलिमायाव अ-अगारना हरो नालायथो नों फ्राव हो बिदिआव अ खगारनान ना बेयावबो दैया जोबोद ओ माने गुबुंले जायो स
ओ स' दै गुबुंले जानायनि जाहोनावनो गोबां माखासे दैयाव थानाय इदिनो जिब जुनारफोर आरो रो ओ ओ जिब-जिब स'रि जिब जुनाथ' नङा जिबफोर आरो ओ ना बायदि जेरै खासेव इदिनो ओ बायदि मो रोखोमनि फिसा फिसा जिबफोरा माने जोबोद खायसे थैनो गोनां जायो खायसे जोबोद माने थांना थानायाव खस्थ' जा जायो आरो इ-इदिनो ओ
बिदिनो गोबां माखासे ओ दैनि दै गाज्रि जानायनि जाहोनाव नो जों सुबुंफोराबो गोबां खहा मोनो दै दै लेथ्रानि जाहोनावनो दै गुबुंनायनि जाहोनाव नों जोंबो गो बां बायदिसिना बेलामजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै ओ डायरिया खिनाय जानाय आरो बेखौथ' मिथिखागौ जानांगौ ओ इदिनो खायसे खायसे सुबुङा थै ओ थैनो गोनांबो जायो दैनि आबायावनो। उम बिराद जानाय जाउनाव नो आमफाय इदिनो गोबां माखासे नि बेमारा आदारफोरा ओ स-सन्देरनो ओ थाखाय गारलै जायो। दे दै दै गारजिफोरनिफाय मान सिनि देहायाव मानोना दैखौ मानसिया डाइरेक्ट लोंनायनि जाहोनाव खायसे खायसे सरना लो ओ सोदों जाहोनाव मोजाङै दै खु फुदुंना लोंनायनि जाहोनाव दैया उम दैयाव थानाय ओ जा गाज्रि जिबसाफोर बेखौ मानसिया मोनलोंनायनि जाहोनाव गोबां जेबो बेमार आजारफोर माबा सो सोमजियो।
बेराम आरोना नोंथां।
आ
बेरामा बेराम आजार सोमजियो आरोना नोंथां।
ओ ओ।
हेलौ नोंथां।
ओ बेनि अनगायैबो औ
माने औ दे दे बुं नोंथाङा बुंग्रोदो दे आं दा सोंफिनसै।
ओ बिनि अनगायैबो ओ मिथिंगायाव इ मिथिंगायारि माखासे जा-जाब्रबनायनि थाखाय जाबुथायनि थाखायबोथ' माखासे ओ दैआव ओ दैया गुबुङो ओ जेरै ओ ओरैनो ओ माबानिफ्राय ओ दै-दै बाना दैबाना जानायावबो गोबां माखासे दो दैया बुखांनानै जिब जुनारफोर लांफायोना
औ औ नोंथां।
जि बे जिब जुनारफ्रा दे बुखार जानायनि जाहोनाव थैनायनि जाहोनाव दोनै बे बे दैयावनो माने से-सेवनानै गोबां बायदिसिना लेथ्रा ओ गे ओ दो दै जों बिनि उम जा ले-लेथ्रा जिउ-जिउसाफोर बायदि बायदि रोखोम नि उम उम बे-बेराम सोमजियो दैयावहाय। ओ। आरो बेनि अनगायैबो ओ गोबां माखासे इदिनो मि-मिथिंगाया जाब्रबथायनि जाहोनाव ओ माबायाबो दैया गाज्रि जायो। ओ स' नोंथाङाबो बिनि बागै माबा फोर बुंनो नामा फोरमायनो हागोन दे नोंथाबो।
अ नोंथाङा आं बुंनो साननायालाय सानदोंमोन आरो बे बेफोरखौ होबथानो होबथानोबाथाय माने सुबुंफोरा गावनो गाव माने सांग्रां जानो आरोना नोंथां
औ
माने सांग्रां जायाबाथ गावनो गाव गावखौनो खैफोदाव खोख्लैना लानाय जागोन नालाय थां बिदिनो ओ दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै उखुन्दैखौ आरो बारमणडलाव थायोना बारमणडलनियाव आरो आबहावाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां बे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैजोंबो। ओमफ्राय आरो बे आबहावानि माबानाय आबहावासो होनलायलांबायलै सरिलै नोंथां माने बे दै दैया माबा दैया दालाय खारखानानिफ्राय ओंखारनाय लेथ्रा लुथ्राफोरखौ दैनि लैथो आर आरो लैथो मानि गेजेराव गारनाय जाबाय नालाय नोंथां बे बेखौ माने बादा होनांगौ आरोना नोंथां। खोनादों नोंथां औ। बे बेफोरखौ होबथाबासो माने दैया गोग्गो जागोन आरोना नोंथां माने होमबासो। जिब जुनारफोर बे जोङो बे नाफोरखौनो जानाय जायोना नोंथां बे लैथो लैथोमानि नाफोरखौनो जानाय जायोना।
औ।
आरो बिसोरो बे दैयावनो थानाय जायो नालाय बे दै बे दैखौ ओंखायनो माने साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोना नों होमबासो बेमार आजार जानाय नङा नालाय। ओफ्राय नोंथां नै आं हेलौ।
औ नोंथां।
आं नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनो नागिरबावदों आरो ना नोंथां।
औ औ सोंदो।
दैखौ दैखौ माने मानि माने मानो थाखायथ नङा नोंथां माने दैखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव जों सुबुंफोरा माबायदि खामानि मावनांगौ?
दैखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ जों माबायदि खामानि मावनांगौ होनोबाथ जोङो जों गिबि गिबियावनो ओ दैयाव जेबो मैला बुस्थु गारनो मोननाय नङा। मानोना जों मैला बुस्थु दैयाव गारोबा दैया गाज्रि जागोन होनना जों बेखौथ मिथिखाबाय। स बेनिखायनो जों दैयाव खुनु जेबो लेथ्रा बुस्थु आरि गारनो मोना। आरो बे आरो बेनि अनगायैबो जाफोर खलकारखानानिफ्राय गबोनाय जा जाबोर लेथ्रा ओ लेथ्रा दैफोर एबा दा दाखोर दालाफोर जों बेफोरखौबो दैयाव दैयाव गा गारहरनायनिफ्राय हेंथा हेंथा होनांगोन। ओ आरो बिदिनो गोबां माखासे गोबां माखासे जाय ओ खामानिफोर जाय दै दै गुबुंनायाव गोहोम खोख्लैयो। बेखौ माने जोङो ओ ओ हेंथा होनांगोन। स स बिनि बागै जों गोबां माखा ओ ओ बिनि बागै जोङो ससियेल मिडियाफोरनि जोहै जोङो माखो ओ खौरां रिपर्ट होनो हायो आरो। बा माखासे फरायसालिनि बिजाबफोरावबो जों बिनि बागै लिरनानै जोङो ओ होनो हायो ओ जाहाथे फरायसाफोरा बेखौ फरायनानै जाहाथ दैखौ जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिनि बागै एसे मिथियो आरो गोबां माखासे बिदिनो निउस पेपारफोरावबो जोङो बिनि बागै सांग्रां जानायनि बागै जोङो ओ निउस पेपारफोराव ओ डिग्रिखौबो होदेरो बा महरै होदेरोबा जों गोबां माखासे मुलाम्फा मोननो हागोन आरो दै। साखोन सिखोन लाखिनायाव।
औ होमबा प्रजेक्टआव बिदि लिरबाबो जागोन नामा नोंथां
अ नों बिदि लिरनानै होबानो जागोन आरो माने दैनि साखोन सिखोन खालामनांगौ नालाय जेरै दैखौ नों बोरै माने दैखौ बोरै साखोन सिखोन खालामनो दैया मानिफ्राय गुबुंलें जायो बोरै जायो नों बेफोरखो लिरबानो जागोन आरो ओमफ्राय बोरै जायो बोरै जेनेबा बे खालामनायखौ माबा नांगौ खारनो हायो बोरै बोरै मा खालामनो हायो बेखौ मिथिनो हागोन आरो
औ औ
औ
आरो गोबां माखासे बिदिनो राहाफोर दं जेरै दै गुबुंनायखौ माबानो हानो थाखाय थाखाय ज जेखौ जोंथ' बुंनानै फोजोबनो हाया बे राहाफोरा बुंबानो बुंबानो माने गोबां राहाफोर दङ आजिखालि गोदान गोदान मुगा जाहैबाय नालाय माने टेक्न'लजियाबो जौगागासिनो दङ जाहाथे जों दैखौ दैखौ माबा होनो थाखाय माने साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गोबां माखासे गोदान टेक्न'लजि बाहायनानैबो जोङो दैखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो औ होनबाथ' टाइमाबो जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां आं माने नांगौ जाबो नोंथांखौ कल खालामनाय जाफिनगोन आरोना नोंथां
अ दे
दे होमबा ना नोंथां
अ दे